खोनादोंनाा
न औ औ खोनादों
औ
बेस्थ' नामा?
बेस्थ' नङा रायलायजागोन।
ए ओमफ्राय
बेस्थ' नङा रायलाय जागोन खबर सबर थिगैनो दङ।
जानाय लोंनाय जाखांबाय
औ औ जाखांबाय ने
दे दे मा मा ओंख्रि मोनजाखोलै
ओंख्रिया माबासो मा होनो सबायजों दाउजोंसोमोन
हाबाब मालायसो न'नि दा नामा
औ न'नि रउआनो
ओमफ्राय गायनायफ्रा हाबाय दा
गायनायफ्रा हानाया औ हाबायमोन
ओमफ्राय आं माबा सोंहरनो नागिरदोंमोन
ए माबामोन
मा होनो आं मोनसे फिसा अभिेन खुलिनो माबा खालामगासिनो दङ नालाय औ ओमफ्राय बेयावनो दा सि दाग्रा मानसि नांगौमोन आरो
औ
सि दाग्रा बिदिनो खुन्दुं थुनग्रा मुस्रा साग्रा बेबायदिनो ओमफ्राय मा होनो मोनसे सासे मेनेजारबो नांगौ जादों आरो जेनेबा बे वइभिंखौ सामलायग्रा
औ औ
दा बिदिनो बेखौ बहा माबोरै नागिरबा मोजां जागोन बेखौनो नोंनाव एसेसो मिथिगोन नामा साननानै
औ औ जि दाग्राफोरखौ साबेसे लांगोन बायदि
जि दाग्राफोरखौथ' जोंां आं सिगाङाव बिदिनो मेसििनखौ दसथाल' खालामनो नागिरदों नालाय
औ
दसथायावहाय दा साथाम साब्रैसोआ बिदिनो डकुमेन्टस जमा होफैना दोनदों आरो
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो मानसिया एसे बुरजा जाथारोबा साबसिनखौ बासिनोसै सानदों आरो आङो
औ औ जोंनि गामियाव साबासो दङ दंनायालाय जि दाग्रा
औ औ ओमफ्राय बिसोरबा बिदि उइभिंआव थानानै दानायखौ माबायदि माबायो बेसो जानोसै
औ औ दा बेखौहाय माब जागोन नामा मा होनो बिसोरनाव खेबसे सोंनानै आङो सिबिहरनो थिननोसै
औ औ ओमफ्राय बिसोरो औ बिसोरो जेन'बा ओरैनो न'नि थार्द सालावल' दायो ना बै मा होनो मेसिनजोंबो दानो रोंखायोबा
बेसोरो होनदों आरो सिगाङावहाय बाथ्रा बुंनायफोराव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माबा माबि माबाफोर खामानिफोर थाबायनाय समाव बुंदोंमोन आरो। माने मेचिनजों दानोबाबो रोंगोन बिसोरो साननैसो सोलोंबानो बिदि बुंदोंमोन आरो।
औ औ माने बेयावबो।
थाथसाल जों दाखायो नालाय।
औ। बेयावथ' बिसोर खालि दाग्राल'सो जागोन जेनेबा सेटिं खालामनानै होग्रााथ' थाखाग नालाय
औ औ थाग्रा होग्राथ' थाखागोन
औ
आरो खुन्दुं थुनग्राफोरखौबो गोबां मोनगोन मुस्रा जाग्रा खुन्दुं थुनुं मोनग्रा बेफोरखौबो गोबां मोनगोन
बे जेन'बा खुन्दुं थुनग्राफोराथ' जायगायाव थाफैलायनाङा माने खेबसेनो खुन्दुं थुन माबानानै जेन'बा माइदि होनानै न'निफ्रायनो औ। न'आव राननानै हरनानै जेनेबा बिसोर टाइमलि होफैनाय बिदि। बिदिबो खालामनो हागोन आरो खुन्दुं थुननायखौ।
औ।
बेयावनो दा बेखौनो। बिदिनो सान्दों आरो ओमफ्राय ओरै। बे रेडिसो खालामबाय थादों नालाय बिदिनो मास मोननैसो नांगोन आरो टाइम।
औ औ।
मेसिनफोराबो सौफैनो अर्दारसो होदों जेनेबा मेसिनफ्रा सौफै। फैगोन मास मोनसेसोनि गेजेराव
औ।
ओमफ्राय जों दा सि दाथारनायखौ बिदिनो मास मोननैनि गेजेराव। स्टार्ट खालामथारनो सानदों आरो।
औ औ। जायो जानायालाय।
औ जोंनावनो बिदिनो मोनसे स्टरबो थाखागोन।
औ।
जोंनिनो ओमफ्रायहाय। बिदिनो लासै एसे फेदेरलांनो सानदों आरो जेन'बा सिगाङाव दसथा मेसिन बसायबाय।
औ।
ओमफ्रायहाय ओरै मा होनो। इन्दि खुन्दुंनिबो एसे जायगायावनो एम्फौ फिनानै माबानाय बिदिबो सानदों आरो।
औ औ बेबायदि खालामनो हायोब्लाथ' मोजां जाथारगोन
औ जेनेबा जायगायावनो एम्फौ फिसिनानै आबादबो खालामसै जेन'बा नांगौ माबाखौ इन्दि ओमफ्राय बेबायदि सि बिलाइ मुगा बिलाइ बेफोरखौहाय
औ
ओमफ्राय जों बे जाय जोंनि फिथोबखौनो जायगायावनो माबानानै खुन्दुं थुननो हानाय बा बेफोरखौ जों खालामनो सानलांदों आरो लासै लासै।
औ औ मोजां जागोन।
औ सिखौथ' जोङो। बिदिनो दा खुन्दुं गुबैनिखौनो खालामग्रोजोबनो सान्दों जिहेथु माबा। बे मेसिन प्रडाक्ट बा मेसिन फेब्रिकफोरखौ जों बाहायाया सानदों आरो।
औ औ औ।
बेयावहाय मइेनलि बिदिनो दख'ना थावसि आगर गुबै बेफोरखौनो माबा। खालामनो सानदों आरो बिदिनो गोजाम गोजाम आगरफोर आरो जेरै बे दाउराइ मोख्रेबफोर बा फारौ मेगन मा मा होनो बिदिनो हानाय मानि गोजाम गोजाम माबाफोरखौ ट्राइ खालामगोन आरो।
औ औ जायो जानायालाय
दा बे जोंखौनो बै एसे अट'मेटिक मेसिनाव माबानाय जागोन आरो सेटिं खालामनानै एसे दानायावहाय गोरलै जानायनि
औ। जायो जायो आं र'।
गामसा आर'नाइ बिदिनो जोमग्राफोराबो थाबाय।
औ।
ओमफ्राय जोङो दख'नाखौ मइेनलि माबानिफ्राय बे खुन्दुं गुबै माइदि होनायनिफ्राय माबा खालामनो सानदों आरो।
औ औ थारैनो जोबोद मोजां जागोन। आरो गोबां जायफोरा ओरैनो दङ नङा होमबा? बिथांमोनहाबो बेयावहाय खामानियाव बिजि जानानै थानो हागोन। खोनाबाय? हेल' हेल'
औ औ खोनादों ना?
औ औ खोनादों मा होनदों?
दा माने बे उइभिंनिनो मोनसे ससियेल मिडिया पेजबो बानायगोन नालाय
औ
ओमफ्राय मानसिफोरा अनलाइन अर्डार हरनो हानायनि बे मोनसे सुबिदाखौ दोनगोन आरो ना बिदिनो दस्रा जायगायावबो पारसेल खालामना हरनो हानाय बायदि।
औ
दा बेनि थाखायनो ससियेल मेडिया हेन्देल खालामग्राबो नांगोन आरो सासे
औ औ
बिदिनो जों बिदिनो बे जोंनि पेजावनो बिदिनो लासै लासै जेन'बा दानायफोरनि प्रसेस बा खुन्दुं थुननायफोरनि प्रसेस बेफोर खौबो रिल्सनि गेजेरजों बा सर्ट सर्ट भिडिअ'फोर लानानै
औ
माबानायनि मोनसे बेनिफ्रायबो आर्निं फैदेरनायनि बिदि सानदों आरो लासैनो।
औ माने मार्केटिं स्किल मार्केटिं माबाया बांसिन जागोन
औ औ बिदिनो
ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो खालामजोबनो हायिखौनो बुंनो
औ औ बेखायनो दा ससियेल मेडियाखौ नांथारगौ आरो
औ औ माने आजिखालिथ' जायखौ नुयो बेखौसो बां सिन बाहायो बिदि औ।
बिदिनो सोरबाया सोरबानिखौ नुलायबासो बा ससियेल मिडियाआव नुबासो दा माने भाइरेल जालाङो आरो जिनिसफ्रा सिनि डिजाइन फोराबो बा माबाफोराबो
औ
बेखौनो औ
मावमारनो हायोब्लानो मोजां जागोन बेनो
औ दाथ' मावमारनो हायो माने मावनायनि मावगासिनो दं खायो जाबाय जेनेबा प्रसेसआव जाखाबाय आनो औ दा मानसिफोर मोजां टिम माने मोजां एक्टिभ मावनो हाग्रा खामानि मावग्रा बेखौल' नांसिगौ आरो ना
औ
दा बेखौनो आं माखासे मानसिफोरनावबो खबर लादों बिदिनो बिसोरबो साफा सानै साफा सा नै बासिना हरगोन जाहैबाय आरो गावसोरनि नोजोराव थानायफोरखौहाय दा बिदिनो जोंनोथ' दसजन दसथा मेसिन नालाय दस जन नांगोन बा सासे सानै बाराखौबो लाना दोननो हागोन जेन'बा
जाहाथे जेनेबा सोरबा ओ असुबिदा जायोब्ला दसेनो बेखौ सो फिनो हानाय
दसेनो बेखौ सोनो हानायबा जों दस्रा खामानियावबो बाहायथ'नो हागोन जेन'बा सि दानायनि जेन'बा जों ट्रेनिंफोरबो होनो हाबाय नङाबा बिसोरनो एडभान्स माखासे जेनेबा फिटिं खालामनाय बा बै मेसिनाव सोंनायफोरनि सोरबाया जुदि रोङाखैबा रोङाबा रोंखानाय गैयाबा
औ
बिदिनो था औ जायगाया गोजाननिबाबो बिदिनो थानाय जानायनि सुबिदाखौ होजोबखानाय जागोन आरोना
औ औ
ओरै बिसनि थाखाय मोनसे थाग्रा न'बो बानायखानाय जादों दा बानायगासिनो दं आरो बिबो रेडि जाहैगोन बे दानाय जाहैयगौ मानि
औ
बिसोर फेमिलि लाना थायोबाबो माने साथाम साब्रैसिमखौ फेमिलिबाबो थानो हागोन आरो जुदि
औ औ जेन'बा खायसेया दाबाय खायसेया खुन्दुं थुननाय एम्फौ फिसिनायनि खामानियाव
औ नांथाबबाय बिदिनो औ औ
औ माने मानसिथ' बेयाव बुरजा नांखागौ नालाय
बुर्जा नांगौ
थिमखौ बुरजा नांखागौ औ
दा जों बे खुन्दुं गुबैनि दख'नाखौ माबाग्रोनसै नालाय ओमफ्राय लासैनो बे एम्फौ फिनाय फोरावथ' एसे
औ
मानसिबो नांगौ एसे माबाबोना जिनिसा एसे क्रिटिकेलबो होनजायो बोरैबाबा
औ औ
बेखायनो बेखौ लासै फेहेरलांनो माबानोसै आरो
औ
आरो बिदिनो एम्फौ फिग्रोमोनाथ' फिथोबफोरखौबो एसे दोनहाबनांगौ मानांगौ जायो नामा बि बि मास मोन सय मास बोसोरसे बिदिबा साबसिन जायो होनो मानसिफ्रा दा बिदिखौ नायनोसै आरो बे सि दानायनिखौ खालामग्रोनोसै नैबे माबायावहाय औ औ बिदिब्ला नों बिदिनो राय्लायनानै माबादो मानसिफोरखौहाय ओमफ्राय बे औ औ हमनानै जायफोरा इन्टारेस्टेट आं औ बिसोरखौ आंनि नाम्बारखौ होनानै होबाबो जाबाय जेन'बा बिसोरनि माबाखौ सेयार खालामनो
औ औ जागोन जागोन
जोगोन औ
औ
दे होनब्ला जों नों खिन्थाना होदो ओमफ्राय माबा जायोबा जेन'बा नोंबो दोनबोनो हागोन मालाबा नङाबा जमा बिसोरखौ लानानै
औ औ औ
लोगो मोनखागोन आंखौ जायखिया फैब्लानो
औ जागोन दे आं कल खालामफिनगोन औ औ दे अब्ला
दे दे